हेलौ‌
हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादों ना नोंथां?
औ नोंथां।
औ नोंथांखौ आं कल खालामनायनि जाहोना जाबाय नोंथांजों एसे सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ नोंथां सावरायजागोन।
औ औ नोंथां बिब्दिब्ला आं औ नोंथां बुंनायसाय।
गिबियावनो मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ औ नोंथां औ बिब्दिब्ला नोंथां आं दिनैनि बे सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोना थांजों जोंनि बैसागु फोरबोनि सायाव एसे सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
औ नोंथां सावरायजागोन बिदिब्ला आं जागायनोसै नामा।
औ नोंथां बिब्दिब्ला नोंथाङा जोंनि बर'फोरा बैसागु फोरबोखौ माबादियै फालियो बा खुङो बिनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होग्रोनायसाय।
औ नोंथां ओ गिबियावनो जोंना बैसागोआव बर'नि आगोलनि फ्रायनो फालिबोखानाय नेम खान्थि मोसौ थुखैनाय जेखौ बुङो।
औ
गिबियावनो मोसौ थुखैग्रोयो दैमायाव बिदिनो गामिनिफ्राय लांनानै आरो बेयाव जोंनो नांगौ लोगोसे फिथाइ इदि फान्थाव बायदिसिना मैगं थाइगं आरो बिलाइ। आरो लोगोसे थुखैखांनायनि उनावहाय बेखौ रसा गोदान होनाय जायो जायखौ बुङो दिरुं बुङो।
औ
बेनि उनाव गेदेरा उ उन्दै बिदियैनो नेम फालिलायनाय जायो उन्दैया गेदेरखौ खुलुमनाय मान बानाय
औ
औ नोंथां ओमफ्राय आरो बेनि उनावहाय मोसानाय जागायो बेनि उननि दिननिफ्राय ओमफ्राय मोसानाया गासै स्नि सान थायो गासै
औ
औ ओमफ्राय बे जोंनि गुबै आर'नाइ लानानैनो मोसानाय जायो। आरो दामनाय देनाय होनोबो्ला खाम सिफुं जथा सेरजा
औ औ
बिदि आरो नाथाय दानि जुगाव नुनो मोनदों बक्स बायदिसिना मिउजिक बिदि दामनानै मोसानाय जायो आरोना
औ नोंथां
औ बिनि बागै एसे बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
अ ओ बैसागु होनोब्लाथ' जों बर'फ्रा बेखौ गोदान बोसोर हिसाबै फालियो नोंथां ओ गोदोनि दिनावथ' गोदोनि दिनावथ' जों बेफोरबाय बिदिनो गाजा गोमजायै खाम सिफुं जथा सेरजा औ थरखा बेफोरबायदिजों रंजायोमोन मोसायोमोन नाथाय दानि दिनाव फोरो जोंनि बर'फोरनि दामनाय देनायफोरा एसे एसे ओ गोमालांनोबो हमसै आरो बेफोरबायदिनो ओ बक्स बायदिसिनाफोरजोंसो मोसानाय नुनो मोनसै नोंथां
औ औ नोंथां बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलाव बैसागुखौ माबादियै फालियो बा खुङो बेखौ आंबो नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायना होनसै नोंथां बेफोरबायदिनो औ औ नोंथां गावब गाव गामि लाना गामि गुबुन गुबुन ज जायोना जोंनि ओनसोलाव बा गामियाव बेफोरबायदिनो बैसागुखौ ओ मो ओ मोसौ बैसागु आरो ओ रंजालि बैसागु बेफोरबायदि खुंनाय जायो बे बेफोरबायदिनो ओ सैथो दाननि जोबथा खालाराव जों मोसौ थुखैनाय जायो बेजों मोसौ थुखैनायाव जा नांगौ बेसाद बेखौ जों सानसे आगोलावनो जगार खालामना लानाय जायो बेफोर बेसादफोरा लाव फान्थाव दिग्लि लथि हालदि बेफोर गासिबो मुवाखौ जों सानसे आगोलावनो ओ ज बुथुम नानै लानाय जायो नोंथां औ बेफोरबायदिनोसै दाननि जोबथा खालाराव जों मोसौ खौ फुख्रिफोराव बा दैमाफोराव लांनानै ओ मोसौखौ थुखैनाय जायो नोंथां औ नोंथां बेफोरबायदिनो मोसौ खौ थुखैखांनानै जों ओ साराय बा ओ खान्था बेफोरनि हांगारखौ जोङो मोसौनि ओ मोदोमाव फोथा होनाय जायो बे फोथाखौ औ नों थां बे फोथाखौ होयोब्ला ओ मोसा लख्रायाबो मोसौखौ गिनानै खारो होननानै जों गोदो गोदाय आबै आबौनि खुगानिफ्राय मोनथिनो मोनदों नोंथां।
औ औ नोंथां औ जोबोर मोजां बुंदों नोंथाङा।
औ औ औ नोंथां बेफोरबायदिनो मोसौखौ थुखैखांनानै जों ओ बै सानखालि दुब्लिफोराव ओ मोसौखौ हगारनानै होनाय जायो बिनि उनाव जेब्ला मोनाबिलि सम जायो अब्ला बेफोरबायदिनो जों मोसौ अखानाय गलिखौ साखोन सिखोनै सिबस्रां लिरस्रां खालामनानै आलारि बाथि सावनानै मोसौखौ। जों गोदान फाखाजों खानाय जायो नोंथां।
औ औ नोंथां औ।
औ नोंथां बेफोरबायदिनो सैथो दाननि जोबथा खालाराव मोसौनि बे बैसागुआ बारलांबाय बिनि अखानायै जों बैसाग दाननि से खालार बोसोर गोदान महरै फालिनाय जायो बै सानखालि जों गावबा गाव न'खर न'खर ओ फुजा होस्राङो। बेफोरबायदिनो फुजा होस्रांनानै ओ उन्दैया गेदेरखौ मान खालामो बिमा बिफा। आबै आबौ आमाइ आनै आदै मादै गासिखौबो जों उन्दैफोरा गिदिरखौ सनमान लायो नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ औ बेफोरबायदिनो ओ बिनि अखानायै जेब्लानोखि बैसाग दाननि नै खालार जायो अब्ला जों ओ गामिनि गथ' गथाइ सेंग्रा सिख्ला सिख्ला बोराइ बेन्थ' गासिबो ओ गुबुन दाबसे खाथि खालानि गामियाव जों बैसागु मागिनो बा रंजानो जयैनो ओंखारलांनाय जायो नोंथां। औ नोंथां। औ औ बेफोरबायदिनो बैसागु रंजानायावथ' जों गुबैयै ओ खाम सिफुं जथा सेरजा। जाबस्रिं थरखा बेफोरजों रंजायोमोन मोसायो मोन औ नोंथां नाथाय आथिखालावथ' जों बेफोरबायदि खाम सिफुंजों मोसानाय एसेबां नुनो मोनलिया नोंथां बेफोरबायदिनो बक्सफोर जोंसो औ बेफोरबायदिसो मोसानाय नुनो मोनसै। बेफोरबायदिनो जों बैसागु रंजानायाव न'खर न'खर। नखर रंजाहैयो नालाय न'खरनि सुबुंफोरा अन नै औ जा माइरं फैसा हरो बेखौनो जों थुब महरै लानानै फैनाय जायो नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
औ औ नोंथां बेफोरबायदिनो ओ बैसागुखौ जों से खालारनिफ्राय स्नि सानालासे फालिनाय जायो। बैसागुवआ जेलाखि कि स्नि खालार सफैयो अलखि जों गामियावनो जयै गावबा गाव गामियावनो रंजानाय नोंथां
औ नोंथां नोंगौ
आरो आरो जों जोंनि बर'फोरनि गुबैयै ओ बैसागु रंजानायाव गाननाय सेंग्रा-सिख्लाफोरनि ओ गानग्रा खस्थाब बुङोब्लाथ' जों गुबैयै जोंनि सिख्लाफोरनि आइजोफोरना बेफोरबायदिनो ओ गोमो गाबनि दख'ना बिदन गाननाय जायो नोंथां औ औ नोंथां औ बेफोर बायदिनो आर'नाइ आर'नाइ फास्रा जाय बर' हारिनि सिनायथि औ औ रेगे रेगां फास्रा औ औ नोंथां रेग रेगां फास्रा जायखौ जों मोदोमाव ओ लानाय जायो। हाजो आगरजों एरजानाय समायना रमायना औ बेफोरखौ लानानै जों औ औ बेफोरखौ लानानै जों बै-बैसागुआव गाननानै बैसागुआव रंजानाय जायो लोगोसेनो ओ हौवा फोरनि बा सेंग्राफोरनि बुङोब्लाथ' गुबैयै आर'नाइ गामसा सा आरन गस्ला बेफोरखौ गाननानै रंजानाय जायो नोंथां औ नोंथां बेफोरबायदिनो जेब्लानोाखि स्नि साना बारलाङो अब्ला जों गामिनि ओ ज' गासिबो ओ गामिसेनि सुबुंफोरानो जयैनो ओ दैमा-दैसा फोरनि सेराव बा दुब्लि फोथाराव ओ जयै थांनानै जों औ रंजानानै मोसानानै जा माइरं फैसा मोनो मोनदोंमोन।
औ अन्थोब महरै
औ औ अन्थोब महरै जा लानानै फैदोंमोन। बेफोरखौ जों जयै बिदिनो ओ खाना जानाय बुङो खाना जानाय जायो नोंथां जायखौ जों लावखार ओंखाम जानायबो बुङो औ औ
औ नोंथां औ
औ औ नोंथां बेफोर बायदिनो स्नि सान बारलांबा जों जयैनो बेफोरबायदि गाजा गोमजायै रंजायो मोसायो खाना जानानै बेफोर बायदिनो बै सान खालिबो ज'यै ज' ज'यैनो जाखांना लोंखांना रंजायो मोसायो नोंथां
औ नोथां
नोंथांमोननि ओनसोलाव औ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावबोथ' बेफोरबायदि रंजायै मोसायै जानांगौ नोंथां
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव बेफोर बायदियानो नोंथाङा बुंनाय बायदियानो ओमफ्राय ना थाय जोंनि ओनसोलाव बांसिन सोंनो बांसिन नुनाय जायो।
औ नोंथां जोंनि बर' हारिनि औ दामग्रा-देग्रा फोरा औ बुंनायसै नोंथां
जोंनि बर' हारिनि आ ओ आगोलनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय खाम जथा सिफुं बेफोरखौ ओ बाहायनाया जोबोद खम जालांनायखौ नुनो मोनदों आरो जोङो। नाथाय बिदि जानो नाङामोन बेखौ बुंनो सानो आरो आङो।
औ-औ नोंथां।
माने जेब्ला जोंनि खामाव जोंनि आर'नाइखौ खानानै खाम दामगोन अब्ला बेनिख्रुइ बांसिन मोजां नुनाय समायनासिन नुथाया बेनिख्रुइ बांसिन आरो मा जाबावनो हागौ नङा होमबा नोंथां?
औ-औ नोंथां लोगोसेनो बेनि दामनाय। समायना रमायना जेब्लानेखि बेखौ दामो जोंनि गोसोआबो बेफोरबायदि ओ रंजानो मोसानो मोजां
औ नोंथां औ लोगोसेनो दाउ खौवौनि रोसोमै गारां। बांसिन समायनाय खोनासिनोमोन औ नोंथां।
नोंथां। अ बिब्दिब्ला नोंथां जोंना समाबोथ' जाबाय?
औ नोंथां समा जाबाय औ-औ दे नों थां बिदिब्ला नोंथांनिसिम गोजोननाय हामलायनाय बा जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ औ नोंथां आंबो गोजोननाय मोनबाय नोंथां नोंथांजों सावरायनो मोननानै नोंसोरनि नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायैदि बैसागुखौ ओ रंजायो। फालियो बेफोरनि सायाव मोन्थिनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां।
औ दे बिबदिब्ला नोंथां।
औ दे बिदिब्ला दे।